हेल'
औ हेल
हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां आदसा खोनादोंना होमबा नोंथां
औ खोनाफैदों
औ आस्सा दालाय बिथाङालाय मा खालामदों
आंथ' दा ओरैनो दसे सम जिरायनानै दं
आचसा ओंखाम जाबायमोन बिथाङा हेल'
औ खोनादोंं जाखांबाय आं जानायालाय
मा मा ओंख्रि जानाय नोंथां
जोंहा माने न'नि दाउ बुथारदोंमोन आरो बेखौ जाबाय
आदसा माने बिथाङा आङो सुंद' टपिक एबा माबा मोनसे सावरायनो होन माने सावरायलायनानैसो मिथिलाय थागोन नालाय जे जोंनि सावरायलायनासो जों मोनथिखायो जे जोङो बोरै माबोरै होन जेनेबा
ओ जोंनि गामिनि लाइफ आरो जोंनि टाउननि लाइट एबा जोंना टाउना बोरै जोंना गामिया ओरै दै जोंना गामियाव मानि मोजां टाउनाव मानि मोजां अननि बिथाङा फोरमायहरबा आङो गोजोननाय थागौमोन
औ बिथाङा माने आंनो बे गामियाव बोरै बा टाउनाव बोरै थायो बेफोरबायदि बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायथिनो आरो ओ माबेबा मानो आं गोसोआव थानायफोरखौ आं बिथांनिसिम फोरमायना होनो सानो। दा हमना ला जोङो गामियाव थानायाथ' जोङो
गामिनिखौथ' मिथिखायो जों दंफां लाइफांबा जोङो न' फिसा फिसा लुनानै थायोबा गामियावहाय ज' ज' जाजाय जोङो ओ जाथि खुरमा इफोरबायदिजों जों ज' मिलायनानै थायो। आरो जों टानाव इदि गैया मानो होनोब्ला टाउनाव बांसिन मानसिफोराहाय गावनि खामानि नागिरै नागिरनो थाखाय थाङो बा जोङो टाउनावहाय साख्रिया बा बिदिनो खामानि खामानि बेस्थ'फोरासो थायो मानो होनबा बिदियावहाय
उम उम
खामानि मावनो थाखायसो थांखायोङो जोङो आरो गामियाव होनबा जोङो मानो थायो जोङो माने सान्थियो बा जों मिलायनानै गामियैनो जोङो ज' मिलायनानै थागोन आरो जोङो मोनसे मोनसे समाव समाजावनो दा हमना ला जों गामियाव मा मा मोननो थांनाय जों गामियाव गावजों गाव मिलायनानै एबा गावनो गावजों गाव जोङो नुलाय मोखां नुलाय जोङो रायलाय रायलाय जोङो खोथाफोरखौ फोरमायनानै जों थालायनो हायो। आरो टाउनाव इदि नङा टाउनाव थायोबा नों गावबा गाव हारसिं हारसिं थानाय जायो नों नखरजों न' सिरि बा जोङो थांलाय फैलाय बांसिन जायो जोंनि जों गामियाव थायोबा जों माने गावजों गाव थांलाय फैलाय अबेबा समाव जोङो माबा मोनसे नांगौबाबो जोङो लाइब्रबनो हायो मा बिदा फंबायफोरनि न'वाव बा जोङो हो गामि मोनसेनि नालाय जों नांगौबाबो बेसेनिफ्राय जों सहाय मोनथ'यो आरो दा टाउनाव थायोबा जोङो मा ओ गावजों गाव मालाबा समाव सि नायलायाबो जायो न' खाथिनि खाथि सिनायलायो बा बांद्राय रायलायलाया बांद्राय बिदिनो थांलाय फैलाय खालायि इदि जायो आरो। ओमबाय जोङो माने गामियाव थानो मोजां होनबा मोजां मोनो मानो होनबा जोङो थानोबो जायगा फोराबो जों खुला खुलि जायो बा जोंना ओ बारि बालायबो गुवारफोर जायो गुवार मा दंफां लाइसिं बा दैमा दै खाथि जों बेजों नुनो मोनो ओ जेराव दावराव खम जायो माने जोङो सान्थि थानो मोनो आरो जों टावनाव थायोबा जों नुनो गारि गारिफोरनि बा जोङो माबा माबि फेक्ट'रि बा मेचिन बुस्थुनि जों दावराव दावसि खोनायो बा गारिनि थांलाय फैलाय बांसिन खोनायो बेफोरखौ जों होमबा दावराव जायो जोंनाबो। आरो टाउनाव थायोबा जोङो मैगं थाइगं बायनानै जानांगौ जायो जों गामियाव थायोबा जोङो फारसेनिफ्राय जों ओ न'नि न'नियाव न'नि आबाद बा जों न' गायोना बेफोरखौ जों जानो हायो आरो। जोङो बा न'नि जोङो थाजा फ्रेस फ्रेस बुस्थु जों मोनो। टाउनाव थायोबा जोङो मालायनि बे साप्लाय होनाय बा जों फेदेरनाय आबादफोरखौ जों मोनजायो आरो।
औ।
बिदिनो गोबां खोथा दं आङो माने बिथांनिसिम। बे आरो मोननैसो खोथाखौनो आं बेखौ फोरमायनो सानदों जोङो टाउनाव थायोबा जोङो मा फैसा रां खामायनाया जोङो बांसिन हायो आरो जों गामियाव बारा बिदि फैसा खामनायनि सुबिदा गैया। जों टाउन सहराव थायोबा जोङो नांगौखिनिखौ गोरलैयैनो मोनजोबो जा हमनानै ला जोंनो माबा मोनसे नांगौ जों गाननाय जोमनाय बा जोङो बिदिनो मेसिन बुस्थु बा जोङो गारि मथर नोङो एभेलेबल मोनो गामियाव बिदि नङा नामा गामियावहाय। गाननाय जोमनाय जों नांगौबाब जों टाउनावसो थांनांगौ जायो बा जोंनो माबा मोनसे नांगौ। माबा मोनसे बुस्थु नुनो थाखाय मेचिन बुस्थुबा जोङो न'आव खामानि होनाय बुस्थुफोरखौ जों टाउनाव लायनांगौ जायो। बेनो आरो जोङो माने टाउनाव थाग्राफोरा फेसिलिटिया बांसिन जायो जेरै- खायसेनि मा कारेन्टआ एभलेबल जाबाय थायोा गामियाव थायोबा जों मालाबा कारेन्ट मोना जायो मानोबा। कारेन्ट थाङो बा मालाबा आरो फाउनाव थायोबा जोङो। नेटवर्क बा जोङो बे कम्पिउटार मबाइलफोरनि जोङो बांसिन सुबिदा जायो।
औ औ।
आरो फरायनाय मानायफोरा एसे मोजां सुबिदा मोनो मानो होनोबा। जोङो जायगायावनो जोङो सोलोंथाइ लानो बा टिउसनखौ लानो बा उथ्रिनो खांनो जोङो मोजां जायो आरो जों गामियाव थाङो थायोबा जोङो मा फरायनायफोरखौ बांद्राय सुबिदा मोना मानो होनबा जोङो गामियाव बारा एसेबां फरायनो फरायनो थाखाय सुबिदा हो होनो हायाखै दासिमबो आरो बेफोरबायदिनो गोबां खोथा दं। दा बिथाङा गावनि गावनिफ्राय एसे बिथाङा मा मिथियो बेफोरखौबो फोरमायफिनबा आंबो मिथिनो हागौमोन।
फोरमायथ' हागोन बिथांमोना जों गावजों गाव रायलायलायबासो मिथिलायो स' बेफोरनि बारै जेनेबा जोंना गामिया जाहैबाय गोबां फाजायो आरो जोंना गामोन गामिनि सु संखियाया बिदिनो मानसिफोरा जोंना एसे खम जायो टाउननिफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोंना गामियाव गोबां गोजोननाय एबा जोंना दावराव गैया एबा बिदिनो नांजलायनाय खमलायनाय गैया जोंना गामिजों गामि बिदिनो फरिबारला खाथियावनो थायो बिदिनो गोबां मानसिफोरा जोंना खाथियावनो थायो बेनिखायनो जोंना गोबां सान्थि आरो जों बे बेजों लोगोसे जोंना गामियावहाय
हां लानाय बिदिनो फा मोजां जायो जों गामियाव थानो होनबा जों बांसिनसो माने मेइेन अदिथियनो जायो जोंना हालेवनाय एबा फार्म एबा खेथि खालामनाय बेनि थाखाय ज बांसिन गामियाव थायो मानोना जों गामिनि जोङो सेस जिखुनु टाउनाव बांसिन साप्लइ खालामनाय जेनेबा मैगं जों मैगंखौहाय टाउनाव सा यप्लाय खालामनानैवनानै फानहोनो हायो एबा जोङो माइफोरखौ जोंना बां बांसिन गामियाव गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंना गामियाव थानाय होनोबा जोंना फ्रेस फिथाइ साम थाइ बा मैगंफोरखौ जों मोननो हाय एबा मोजां मोजांखौ आरो बि जों लोगोसे जोंना गामियावहाय मदद खालामामलायनाया बिराद मोजां आरो बेजों लोगोसे जोंना गामियावहाय गावजों गाव मदद खालामलायो एबा जोंजों हेफाजाब होलायो जे जों जोंनो जाबा जोंहाय गामियाव होजो लायनो हायो एबा जोङो मदद खालामलायनो हायो गावजों गाव अनलायनानै थालायनो हायो बेजों लोगोसे
औ
गामियाव थानायफोरनि गावनि हा जायो बेखायनो जों मोजाङै थानो हायो एबा माखासे सम ओमफ्राय
जियैनो लोमजाबाय जों हस्पिटाल मजि नाथाय जोङो हस्पिटालाव थाब फैस' हाया गामि गामिनि जोंना लामाफोर
गामिना जाहैबाय जे माखासे मानसिफोरा साख्रि मावो साख्रि मावग्राफोराबो न'आव थानो मोना मानोना बिसोरो गोजान जायगा एबा टाउनफोरावसो थाहैनांगौ जाखायो जोंना ओंखायनो गामि दुखु मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिदिनो खरस माबा माबि बायनो थाखाय जोङो टाउनावनो थांखानांगौ जायो जेनेबा जोङनो जेरै दिथाांखाबाय जोंनो गस्ला बिदिनो माबा माबि नांगौबा जोङो जेरैबाबो थाउना थांखानाय जायो आरो आरो टाउननि खोथाबा जोङो बुंनो हायो जायनाखि खाम जे जब जोंहाय जब साख्रि खौ जोङो टाउनाव थाबा बांसिन सहाय मोनो मानोना जोंना अफिस बिदिनो जे जायगायाव जों खामानि मावो जेनेबा जोंना साख्रिफोरा दं बेयाव जों सहैनो हायो मानोना जोंना खाथियावनो जाखायो आरो बेजों
औ
आ देहा जों गोबां मोजां जायो मानोना खाथियावनो मोजाङैनो थांनो हायो जोंना गामियाव जोंना गोबां खस्थ' मानोना जों हाय साइकेल सलायनानै एबा टाउनाव थांनांगौ जायो एबा गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो जों फरायसालिनिया बुंबाय जोंना हस्पिटाला गामिनिहाय टाउनाव थांनानै जों गोबां खस्थ' मोनो एबा जोंना लामा लामाफोरनि थाखाय जों खस्थ' मोनो नाथाय
औ
टाउनाव थाबा जोंना हस्पिटाला खाथि जायो बेनिखायनो जोंना गोबां मोजां एबा मोजां गोबां सहाय होयो आरो बेजों लोगोसे जोंना जे बिदिनो हाथाय बाजार एबा शपिं मल बेफोरो गोबां जेनेबा माबा माबि नांगौ जाबा जोङोहाय मोनसे नांगौ जाबा जों लायब्रबनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे खारेन्ट एबा जेरै बिथाङा बुंबाय खारेन्टनि सहाय एबा
बिदिनो बायदिसिना बेफोर गोबां मोजां मानो होनबा टाउनावहाय नाथाय जोंना ओ ओ गामियाव नाहरबा जोङो गोबां खस्थ' जे जोंनो खारेेनटनि थाखाय मालाबा अखा हाबानो दसे अखा हाबानो जोंना दानना हरो जेखा जोंना नेथ'बाबो टाउननि बेसो नालाय जोंना सहै फैनो हाया आरो टाउनाव थानाय गार जियानो जाहैबाय जे जोंना पलिउसन एबा गारजि बार एबा गोबां बिदिनो गारजि बुस्थु दङ। जे जोंना बांसिन हांलानो खस्थ' एबा दंफांफोरा गोबां खम गोबां खमखौ नुनो मोनो आरो जोंना टाउनाव थानाया बांसिन जोङो जोंना जिबनफोरा बिराद बिजि जायो एबा बिराद गोब्राब जायो।
औ
टाउनाव थानाय फैसा थाखाब जोंना गोबां थाङो जे नोङो इनो रुमनि रेन्ट होनांगौ एबा जों गोबां फैसा थाखा गारनांगौ। एबा आरो टाउननि माल बुस्थुफोरा जोंना बांसिन जायो। जे जों सबबो मोथिखायो आरो बेजों लोगोसे जोंना गामियावबो जोंना इस्कुल दं। इस्कुल दङ खायफा जायगायाव जों नुनो मोनो स्कुल दं आरो जोंहा टाउननि इस्कुल टाउननि गथ'फोरबाबो गामिनि गथ'फोराबो इस्कुल
औ
फैसा जा गामियाव थाग्रायाबो खामायो गामिया थाग्राया जों बिदिनो खेथि बा खामायगोन आरो थावना थाग्राया जोंना गोबां इदिनो गोबां साख्रिफोर दं बेफोरजोंनो जों खामायो। आरो बुंनांगौथ' बिराद दङ जोंना बिथांना दोङो ना। आं बिबाय आसे आंनि बिथाङा मोजांनो बिराद बरियायै फोरमाय हरबायखि जोंना टाउननि लाइफ आरो। बिदिनो गामिनि लाइफआ बोरै ओंखायनो बिथांनिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे दायो जोंना समाबो जानो हम बोबाय जानो हागौ बिथाङा गोबां खामानि दं बिथांना न'फोरावबो आरो जानो हागौ बि थां दायो उन्दुनायनि समफोरा जाबाय बेखायनो आङो बिसिनो बुंनानै जे आङो दोनथ'नाय सानदों जानो हागौ बिथाङाबो आंनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय जे खोथाफोरजों बुजिबाय। जेनेबा बिथांनिसिमनो बुंनानै आं दोन्थ'नाय जाबाय।